औ बुं मा खालामदों नोंथां
औ ओरैनो नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथां दिनै फोरबोनि सायाव एसे सावरायनि नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ बैसागो फोरबो होननानै जोङो बर'फोरखौ गोबाङैनो फालिनाय नुयो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा बैसागो फोरबोनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
दे बुंनायसाय नोंथां
औ जेरै जोङो बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननो जायो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसोखौ जों सैथो दाननि लास्टाव थुखैनाय जायो आरोना नोंथां बेनो औ बेखौ जोङो बिदिनो बायदि बायदि मैगंजों थुखिनाय जायो लाव बिदिनो फान्थाव थाराय दिगलिगिथि हालदै बेफोर बेफोरखौ नांगौ आरो कररायनाजोंनो मोसौ थुखैनो थाखाय बिदिनो जों मोसौखौ दैमायाव थुखैनाय जायो आरो बे जाखिनि मैगंखौ जों माने आरुंजों माला सुनानै न' न' न'आव दोननाय जायो आरो बेा नोंथां औ बिदिनो बिनिफ्राय जोङो बे सारायनिफ्राय हल'नाय हांगारखौ थाव एसे होनानै मोसौनि सायाव फोननाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो दिगलि दिग्लिलिथिजों मोसौखौ बुनानै लाङो बर'फोरनि मोनसे खुगा मेथाइ खननानै बेखौ बुनानै लाङो नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ
नंगौ नोंथां खुगा मेथाइ बुङोबां एसे बुंनो सानदों नोंथां
औ औ बुंसाय
औ बेवहाय जोङो लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बारि खनानि नोंलाय एम्बु बंग्ला नों जागोन गोदोर जांगिला बेबायदिनो जोंङो ओ मेथाइखौ रोजाबनाय नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
अ नोंथां।
औ।
नोंथाङा बुंबाय जेनेबा बैसागो नङा होनबा बे बैसागोआथ' जोंनिया थारैनो ओ बेखौ जोंङो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोसौ बैसागो खालामबाय बेनि उनाव जोंङो ओ मानसि बैसागु खालामनायखौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ।
मोनसि बैसागो बुङोबा जोंङो बेवहाय ओ फुङावनो जोंङो दुगैखां लोबस्रां जोंङो फुंआव न'नि गेदेर बिमा बिफा एबा जायफोर गेदेर थायो बेफोरखौ जोंङो उन्दैफोरखौ खौ जोंङो खुलुमनायखौ नुनो मोनो नों थां। औ बेखौ नुनो मोनो आरो गामियावनो एबा खाथि खाथियाव थानाय न'खरफोराव थांनानै जोङो गोदोरफोर खौ खुलुमनायखौ नुनो मोनो। आरो बोर लानायखौबो नुनो मोनो नोंथां। नोंथाङाबो बेबायदि बिदि नुनो मोनदोंना?
औ। बेबायदिनो जोङो बैसागु बुङोबा आरोबाव जोङो बैसागो मोसानायखौ न'खर न'खर थांनानै बै मानसि दिन मानसे साननि उनाव जोङो न'खर न'खर थांनानै बैसागो मोसानायखौबो बा मागिनाय होननानै बुङो बे खौ जोङो खालामनाय खौ जोबोरैनो नुनो मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना जोङो बैसागो मो मोसानायाव मा रोखोमनि दामनाय देनाय आगजुफोरखौ बाहायो?
हागोन नोंथां जेरै जों बर' नि खाम जथा सेरजा सिफुं बेखौ लानानै मोसा बै आरो ना नोंथां बिदि बोरा बुरै सेंग्रा सिख्ला ब गथ' गथाय गासिबो मोसायो आरो जेरै जोंनि जोंनि बर'नि ट्रेडिसेनानो दख'ना आरो दख'ना गोमो, ब्लाउस गोजा, आर'नाइ गोथां जोमग्रा गोजा आरोना नोंथां। बिदिनो जोंनि सेंग्रा एबा फोरनिया गामसा आरो गिन्दि बिदिनो आरनाय आरोना नों बिदिनो जोङो जमा जम मायै ज'ज'यै माने खाम जथासे जे सिफुं बिदिनो लानानै गामि गामि एबा न'खर न'खर मागिहैनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां जोङो गस सिस्ला बुङोब्लाथाय जोमग्रा बेखौ जोङो ओ बै आगर गोनां ओ आगर गोनां दानानै जों गाननायखौबो नुनो मोनो नों थां आर'नाइनि आगरखौ दानानै जोङो गाननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
गोदोनि जुगाव जोंनिया गिन्जिजोंनो सोलिबोदोंमोन आरोना नोंथां? नाथाय दानि जुगाव गोदान जुग जों लोगोसे बे आर'नाइ गस्लाजों सोलिबोगासिनो ना नाइ बे खौ नुनो मोन्दों आरोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ‌
बेबायदिनो जोङो दामनाय देनाय नोंथाङा बुंनाय बदिनो जोङो हारमुनि आरो लोगोसे खाम सिफुं जथा बेफोरखौ जोङो गोबाङै बाहायनाय नुनो मोनो नोंथां। आरो बेखौ जोङो बुंनो था थाङोब्ला बेफोर जोंनि खाम, जथा, सिफुं ओ बायदिसिनाफोरा जोङो गोबाङैनो दा ओ जि आइ टेक मोननायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां। नोंथाङा ओ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा रोखोमै एबा माबायदियै जोङो ओ ओ सेंग्रा सिख्ला ना बोरायफोरखौ ना गथ'फोरखौ बांसिनै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो? नोंथां?
औ औ बिदिनो नोंथां गथ' गथायजों लोगोसे गथ' गथाया बिदिनो जों सेंग्रा सिख्ला जयै मोसानाय जायो आरोना नोंथां औ
नंगौ नो
माने सेंग्रा सिख्ला ओ सेंग्रा सिख्लानि मोनसे लाइमोन आफाद दं बिदिनो जों सेंग्रा सिख्लानि जों बिदिनो ज' ज' मोसायो आरो ना गामि बिम गि होयो मनानो औ औ।
ओ थारैनो बैसागो होनोब्ला जोंनिया जिहेथु ओ गोदान बोसोरखौ बरायनाय ओम नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो ओ गोदान बोसोरखौ बरायनाय आरो बे बरायनायाव जोंनिया गोबाङैनो सेंग्रा सिख्लायानो जा एबा बोराय बुरै गासैबो जोंनिया बै बैसागो बोथोराव ओ माने रंजानाय खुसि जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
जोङो बेबायदिनो बै बैसागो फोरबोखौ जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो मागो फोरबोखौबो जोङो ओ जानुवारि इंराजि दाननि जानुवारिनि जिबा ओ थारिखनिफ्राय जोङो गोबाङैनो ओ बाहायनाय माने ओ फोरबो फालिनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बे फोरबो फालिनायाव जोङो गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय ओ फिथाय फिथाफोरखौ जानायखौ नुनो मोनो नोंथांनि जाय जायायाव मा रोखोमनि फिथाफोरखौ जानायखौ नुयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां जेरै जोंनियाव माइब्रा आरो माथानि बानायनाय जायो आरो आरो बेखौ माथाजों माथाजों जोङो लावदुम फिथा बानायनाय जायो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ आरो माइब्राजों थावनि फिथा आरो बिदिनो एनथाब बानायनाय जायो गोबां गोबां बायदि बायदि रोखोमनि फिथा बानायनो हायो आरोना नोंथां।
औ थावनि फिथा बुङोब्लाथ' जोङो बेखौ ओ थावजों बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय जोङो थावनि फिथा होनोबा जोंनिया थावनि फिथा बानायनो थाखाय जोंनो माइरं हिसाबै जोङो माइब्रा माइखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ नोंथाङा ओ फिथा बनायनाय एबा जोङो फिथा बानायनायनि सिगां मा रोखोमै माइरंफोरखौ जोङो ओ लाहार फाहार खालामना लायो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां। जेरै जों फिथा जानो फिथा जानो थाखाय जाखिनि माइरं लायो खिनिखौ माने एसे गोबौनि थाखाय जों सोमना दोननाय जायो। आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
सोमना दोननायनि उनाव बेखौ ओ जेनेबा ओ जा जायो जा गोबाव लायो बिदिनो
फुंनिफ्राय माने इसे ओ दुइ घन्टा तिन घन्टासो बेखौ सोमना दोननाय जायो सोमना दोननायनि उनाव बेखौ सुखांनाय जायो आरोना सुखांनानै बिनि जाखिनि दै दैखौ माने सर हरनाय जायो आरो ना नोंथां। सर हरनानै सर हरनानै बेखौ दिंखियाव देनाय जायो आरो ना नोंथां। खियाव देनानै बेखौ खौ माने आरो खिप उम खेब खनसेबाव आरो बेखौ उम सालिनाय जायो। सालिनायनि उनाव बे
औ सान्द्रि नङा होमबा बेजों सालिनायखौ नुनो मोनो नोंथां औ
सालिनायनि उनाव बेखौ न' फारसे लानानै न'आव जेनेबा बिदिनो दै एसे होनानै जा गोसो सुंख्रि एबा सिनि होनानैबो लगायनाय जायो आरो नोंथां लगायनानै बेखौ एसे गोबाव नानांगौ जायो औ औ गोबाव
बे जोङो एनथाब फिथा न ओ नोंथां
औ औ
एन्थाब फिथाखौबो जोङो गोबाङैनो जोंनिया एन्थाब फिथानि थाखाय सिबिं होननायखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नों थां नों थाङा ओ बो मिथिगौ ना? सिबिंखौ जोङो एवना लाग्रोयो नि उनाव जोङो एवखांनानै बेखौ जोङो ओ देनानै लायो जों बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो बेखौ ओ देना लानायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ ओ ओ देखांनायनि उनाव जोङो बेनि फिथाखौ बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। हेलौ खोनादोंना नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो लाखिथनि नोंथां।